औ। औ खुलुमबाय नोंथां। नोंथाङा मोजाङैनो दंना?
औ दं दे दं दं।
औ।
अ नोंथाङा आं औ दं दं ओरैनो दं नोंथाङा एसे ओ सम दंङोबा आङो नोंथांजौ जे फंनैसो बाथ्रा लानोसै आङो
औ औ औ हा रायलाय जागोन रायलाय जागोन नोंथां
औ औ औ।
औ। ओ गुबै आयदायाव फैनाया मोजां जासिगोन जोंङो। नोंथां औ।
ओ जोंङो ओ गोदो गोदाय जोंनि आ बै आजौमोनखौ नुनो मोनदोंमोन जे ओ बिसोरो मा होनो बेखौ गावसोरनि जानाय गावसोरनि गाननाय जोमनाय ओमफाय बायदिसिना गावसोरनि नांगौ जिनिसफोरखौ बांसिननो गावसोरनो बानायनाय लानायफोरखौ नुनो मोनदोंमोन दानिया बैफोरखौ नुनो थांला नोंथां नङा होमबा? औ। ओ बेफोरनि सोमोन्दैनो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा जे आगोला मानि थाखाय गोमालांखो बेफोर आरो आगोल मारै बेफोरखौ गावसोरनो बानायना लायोमोन बेफोरखौ एसे बुंजागोन नामा?
औ हागोन नोंथां आं हानायखिनिखौ बुंनो लादों।
औ दे।
जों जेब्ला गावनि जानाय लोंनायनि फारसे नायनो थांङो अब्ला जोंङो बुंनो हागोनदि बरफ्रा ओ माखासे आबादफोरखौ जेरैहाय माइ होन बेफोरबायदि बिलो ओ लाय लाफा होन बेफोरबायदिनो ओ गुबुन गुबुन जिरादफोरखौ गावनो नखरावनो ओ गायनानै फुनानै बेखौ संनानै जायोमोन। बा ओ गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायोमोन दे बेफोरबायदिनो जोङो। ओ जों जेब्ला बेफोरखौ जायोमोन एब्ला जोंनि आजै आजौ मोना बेफोरफोरखौ जायोमोन। देहायाबो गोग्गो थायोमोन नाथाय समनि जाहोन। खमनि आंखालाव जेरै ओ जेरैबायदि ग्लबेलाइजेसननि गोहोमाव जोंनियाव बेफोरबायदि ओ। संनानै जानाय बा बेफोरबायदि मावनानै जानाय हुदाया लासैनो गोमाबोदों। फारसेथिं आथिखालनि मुग बेयाव नोंथाङा जेब्ला नुगोन ओ सुबुंनाव आथिखालाव समनि आंखाल जोबोर ओ जानो हागौ बेनि थाखा खायनो आबाद मावनायसेबांङाव जेसेबां ओ सम लायो एस सेबां बायनानै जानायाव एसेबां सम लाया। जानो हागौ बेनि थाखायनो सुबुं फोरा बायनानै जानायनि फारसे बांसिन ओ ओ गोसो जादों बा गोसो दुंखांदों। बिनि फारसे‌ ओ बेबो मोनस से जाहोन जानो हायो आरो जेब्ला जों ओ सुबुङा नोंथाङा बुंदोंमोन जेरै गाननाय जोमनायनि फारसे नायनो थाङोब्ला जोङो ओ बर'आ जेब्लाय दख'ना ओ आइजोफोरा गाननाय दख'नायानो होन बेफोरबायदिनो हौवाफोरा गाननाय गामसायानो होन आर'नाइ होन बेफोरबायदिनो फास्रा गुबुन गुबुन ओ जि जोमफोरखौ बर'आ गोबां जि जोमखौ गावनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय खुन्दुं बेफोरबायदि दिनो ओ इन्दि एम्फौनि फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिहुननानै ओ बेफोरखौ दानानै गानो मोन आरो बेनि अनगायैबो बर'फ्रा मा खालामोमोन ओ माखासे ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरैहाय ओ माबेबा ओ बिफां लाइफांनि रोदा बिगुर बिलाइ बेफोरनिफ्राय ओ रोसि दिहुननानै बेफोरनिफ्राय ओ बै खुन्दुंफोरखौ माखासे गाब गायोमोन। आरो बे गाबखौ समायहोनानै माख खासे जिफोरखौ दायोमोन समायखां होनायनि। बेनि अनगायैबो ओ जों जेब्ला नुगोन नायनो थांगोन बर'नि ओ जि जोमफोराव माखासे आगरफोर नुनो मोनगोन जेरैहाय बुंनो थांबा हाजो आगर दावराय मोख ख्रेब बेफोरबायदिनो दिंखिया बिबार थाइगिर बिब बार ओ फारौ मेगन ओ थाम्फै आगर बायदि बायदि बि आगरफोरखौ नुनो मोनगोन दा बेफोरो ओ गासिबबो जोंनि ओ बर'निनो दानाय लुनायनि ओ मोनफा मोनफा ओ ओ रोंगौथि जोंनि आइजो उम दा बेफोरखौ जोङो ओ नायनो थाङोब्ला लासै लासैनो बेफोरो जोंनियाव दानानै गाननाय हुदाया जोबोर खम जानानै फैदों दा दहाय मख'नाय बायदि आङो ओ सुबुङा समनि आंखाल समनि आंखालाव माने ओ सुबुङा जेब्ला नोंथाङा नायगोन नोगोर नोगोरमायाव नायगोन अब्लाथाय नोंथाङा नुनोमोनगोन ओ आबाद मावनो थाखाय नोगो नोगोरमायाव थोजासे हानि आंखाल जायो। फारसेथिं नोगोर नोगोरमायाव थानाय लोगोन सुबुंङा गुबुन गुबुन जबस मावो गुबुन गुबुन साख्रि बाख्रि मावो दा बेफोर साख्रि मावख्रि मावनायनि ओ समखौ होसोनो थांनायाव आबाद मावनायनि समा थोआ जाहैयो आरो बेफोरबायदिनो ओ साख्रि बाख्रि मावनायनि जाहोनाव सम होसोनाया लानो ओ जि दानाय जि दानानै गाननाय हुदायाबो ओ गोमालां दों बेफोरबायदिनो सम ओ सुबुंनि समनि आंखालनि जा होनाव आरो फारसेथिं रांखावरिखौ नायनो थाङोबाबो जे जोङो ओ ओ सम ओ आथिखालाव मिथिंगानि ओ गुबुन गुबुन जेरै आं गाबगानायनि बाथ्रा होनदोंमोन। बे गाबगानोनो थाङोबा जोङो गुबुन गुबुन बिफां लाइफांनि रोदा बिगुर बेफोरबायदिनो बिलाइफोरखौ नांगौ जायो। बेफोर ओ बिफांफोरा लासै लासैनो जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमालांदों। आरो बे गोमालांनायनि जाहोनाव गाब गानो थाखाय जोङो बाजारनिफ्राय माखासे गाबफोरखौ बायनांगौ जादों बा बेबादिनो ओ जि दानो थाखाय खुन्दुंफोरखौ बायनांगौ जादों। बे खुन्दुंफोरखौ बायनायनै ओ दानानै गाननाय आरो बेफोरबायदिनो गानजासेयाव गोबां रां खरसा जायो आर फारसेथिं समनि खरसा बेफोर ओ समनि बाहायग्रोनाय जायो। आरो फारसेथिं नायनो थाङोब्ला गोबां खस्थ'बो जायो दा बेफोर गोबां बिथिंखौ नोजोर होनानै सुबुङा ओ बायनानै गाननायखौ जोबोर साबजानाय मोनदों जानो हागौ बेनि थाखायनो सुबुङा ओ दानानै दानानै गाननायनिख्रुइ बायनानै गाननाय गाननायखौ जोबोर मोजां ओ मोनदों। बेबो मोनसे जाहोन जानो हाग गौ आरो ओ नों जों जे ब्ला नायनो थांगोन आबादनि फारसे आबादावबो जोंना माइ आबादा जोबोर गोमालांदों मानोना माइ आबाद बुंनानै थाङोब्ला गोदो माखासे आबादफोरखौ नुनोमोन जेरै बावा बावा माइखौनो जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव नुनो मोनला बेफोरबायदिनो माखासे गोमालांनाय आबादफोरा फोरनि जाहोनाव बा बेफोरबायदिनो समनि आंखालावनो जा मा ओ सुबुङा गोसो गैयिनि जाहोनावबो जादों खावसेया दा बेफोरबायदि जाहोननि थाखायनो माखासे आ बर'नि आबादफोरा जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमालांदों दा बेफोर खौ रैखा खालामनो हानायनि सोमोन्दै आं नोंथांनिफ्राय ओ फंनैसो बाथ्रा मिथिनो लुबैगोन।
औ बेफोरखौ खोनादों खोनादों खोनादों।
औ
बेफोरखौ रैखा खालामनो जायोब्लाथ'
औ बुंनो हागोन नोंथाङा बुंबाय थानो हागोन खोनादों औ
ओ मोनफा मोनफा जायो
औ खोनादों
मा होनगो जोंनि बे दामनाय लुनाय
औ औ
बे दानाय लुनायजों जि जोम दानाय लुनायखौ जे मोनफा मोनफा जायगायाव ओ एसे सानैनसो आइजोफोरा लोगो नांनानै बा सानैसो जोंनि हौवा मानसेया लोगो नांनानै बेफोर बायसा मोनसे माबा फरायनायखौ नुनो मोनदों आरो जेब्ला सिखायनो थाखाय फोरोंनो थाखाय नुदों गुबुन जायगायाव बेफोरदि फरायनायखौ नुनो मोन्दों बेवहाय ओ गोबां जोंनि बर' गथ'फोरा ओ बर' हिन्जावसाया गथ'फोर जा हौवासा गथ'
औ
फैनानै नुनाय थबो बांसिनानो हिनावसा गथ'फोरा जोंनिया बेफोराव फोरोंनो ओ सिखायजानो बेयाव थांनो जों नुनो मोनदों आरो
औ औ औ नंगौ
औ नंगौ
औ दा बेजों बेजों लोगोसे आं बेखिनिखौ दाजाब औ औ दे नोंथाङा बुंलाय हेलौ खोनादों खोनादोंना नोंथाङा? औ दा बि- बेजों लोगोसे आं मोननैसो बाथ- बाथ्राखौ दाजाबदेरनो लुुबैदों जेरैहाय जोङो ओ माबाफोरखौ ओ गुबुन रैखाथि खालामनानै लाखिनो जेरैबायदि ओ‌ नोंथाङ ओ आं बैखिनिखौ मख'नो लुुबैदों जे ओ दानाय लुनायनि खान्थि खौनो होन जों दानाय लुनायखौ ओ रैखा खालामनानै लाखिनांगौबा ओ जोंनि गेजेराव गुबुन इयुनफो इयुन जोलैया सोलोंनानै लाखिनांगोन बेखिनिखौ जुदि इयुन जोलैया सोलोंनानै लाखिनो गोसो दुंखांबोआबा अब्ला जोंनि- फ्राइ ओ‌ बेफोरबायदि- माखासे ओ दानाय लुनायनि आगरानो होन आगर आखायानो होन बेफोरबायदिनो माखासे जिफोरनि ओ जिफोरानो होन बेफोर जोंनिफ्राय गोमालांगोन दा बेफोर फारसे गोसो दुंखांनानै लाइमोनफोरा आवगायबोयोबासो ओ फोरोंग्राफोरा जायफोर गोरों ओ आजै आजौमोना जायफोर फोरोंनानै होलांदों इयुन जोलैफोरा बिसो बिथांमोनहा जोंनो फोरोंनानै होनो हानायनि मोनसे राहा लामाखौ जों लानो हागोन दा बे बेफोरबायदि समाव ओ जोंनि गेजेर जेराव नुनो‌ मोनदों माखासे लाइमोनफोरा गोसो गैयि फारसे ओ बेफोरखौ सोलोंना लानो गोसो गैया दा बे फोर लाइमोनफोरखौ गोसो दुंखां होनो नोंथांनि बायदिब्ला माबायदि राहा लामाखौ लानो हागोन एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ‌ गोसो दुंखांनो थाखाय ओ जोंनि जाखिनि रोंगौथि जाय जाया रोंगौ
औ
द जोंनि सिखायनाइ सेलथा‌‌ मोनसे खुलि होनाय जादों
औ औ
औ
गाव गावनो एसे एनै ओ गावनि न'खरावनो गावनि जि गारनाय नों बेफोरखौ
औ औ औ
द थानना मोन
औ औ औ
औ
औ औ ओ बेफोरबायदि मावनायनि गेजेरजों जों जोंनि गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय बेफोर हुदाफोरखौ बा बेफोर खान्थि। खथिफोरखौ जाबनांगोन। दाबिफोर फोथांनायनि गेजेरजों जोङो ओ औ बेफोरबायदि। फोथांनायनि गेजेरजों जोंङो गावनिखौ गावनि होननानैनो सिनायथि होनो हानांगोन दा बेफोरबायदिखौ। खौ मावनो थाखाय जों लाइमोन। फोरानो आवगायबोनांगोन होननानै आं सानो आरो दा बे समाव जोंना समाबो जोब्बाय। औ नोंथांजों गोदोनि जोंनि बर औ-औ नोंथांजों आंबो गोजोननाय बावहरबाय। गोजोन्थों।